हेलौ
हेलौ नोंथां
औ औ
नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों आं नोंथाङालाय?
औ दा आङो औ औ खोनादों आंबो दा आङो ओ नोंथांखौ ओ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय मा ओ नोंथांजों आङो ओ मोनस से मोजां आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ आङो ओ कल बा फन खालामनाय जाबाय दा नोंथाङा सम दङना?
दङ नोंथां
औ दा जोङो ओ दानदिसे सावरायगोन ओ जोङो ओ फरायसा समनि बा फरायसा समनि ओ बेलायाव बा फरायसा समनि बागै जों एसे सावरायगोन नङा होमब्ला नोंथां औ दा आङो ओ एसे फो फोरमायना होग्रोनोसै नोंथां ओ फरायसा समनि बागै औ दा मा ओ फरायसा सम नङा होमब्ला दा फरायसा समा ओ सासे सुबुंनि ओ जिउ दावबायनायनि बयनिख्रुइबो माने मा गोनांथार आरोना दा ओ बियो मा समायना आरो बेसेन गोनां सम फरायसा समा दा ओ बे समखौ सुबुं जिउनि गोदान आबाद मावनाय बोथोर एबा गुदि बिन्दो होननानैबो जोङो बिखौ मा ओ बुंनाय जा जायो नङा होमब्ला दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा जेरै ओ आबादाव मोजां खोथिया ओ फोब्लासो माने मा इउनाव मोजां फसल मोननाय जायो। थिग बेबादिनो माने मा फरायसा समाव ओ मोजां सोलों थाइ मोनब्लासो सु सुबुङा इयुनाव सासे गोख्रों आरो साखोन सिउख ओ साखोन सिखोन मा सुबुं जानो हायो नङा होमब्ला दा ओ ओ फरायसा ओ फरायसा माने ओ समा माने मा खालि बिजाब फरायनायल' नङा ओ बेयो इयुन जिउखौ दानायनि मोनसे गोलाव नाजानाय दा फरायनाय समनि गाहाय ओ बा सिमां बा ओ माखासे बेयो दायतफोर थायो बा फरायसा समनि गाहाय खामानियानो जाबाय माने गियान बुथुमनाय आरो सोलोंथाइ लानाय। दा सासे मोजां फरायसाया ओ ओ माखासे दायथ'फोर थायो। दा गियान नागिरनाय नङा होमब्ला? दा गियान गियान नागिरनाय होनना बुङोब्लाथ' आङो सासे मोजां फरायसाया मा बिजाबनि सोलाय सोलों थाइजों माने लोगोसे बा बाहेरा जिनिस बिगियान बायदि बायदि समाजारि गियान बुथुमनाया फरायसानि गाहाय खामानि। नङा होमब्ला फरायनायजों लोगोसे। दा माखासे मा उनुसासन। दा बुंनो थाङोब्ला मा जोंहा फरायसा जिउनि गाहाय ओ खन्थि। बा थि समाव फुङाव सिखारनाय बा जाों सोलोंसालियाव थांनाय आरो जोङो समखौ मोजाङै सामलायनाय फरायसाखौ देरहासार खालामो आरोना बियो अनुसासना। दा माखासे मा गिदिरखौ मान नांगौ जोङो। फिसाफोरा। दा मा ओ फरायसा समाव ओ फोरोंगिरि एबा आइ आफा बा गामिनि बाय बाहागि बा गामिनि गिदिर गोलाव सुबुंफोर खौ माने मा मान होनाया सासे मोजां फरायसानि गाहाय आखुथाय आरोना। दा बेनि गेजेरजों जोंहा मा फर ओ रायनायजों लोगोसे जोङो मा मा खामानि मावनांगौ बा जोङो ओ सावस्रिखौ माबायदि ओ लाखिनांगौ? होनना बुङोब्लाथ' जोंहा दा मा फरायसा समाव खालि बिजाब फरायनाय नि सायावल' गोसो होब्ला जिउआ माने जावलाङा। बा मोजां गोसोनि थाखाय मोजां सावस्रिया गोनांथार आरोना फरायसानो। बिनि गेजेरजों जों मा खालामनांगोन दोरोङारि खेला गेलेनांगोन। नङा होमब्ला हारिमुआव जोङो बाहागो लानांगोन दा फरायसाफोरा मा सोलोंसालिनि उनाव गामिनि दोरोङारि खेला बा बायदिसिना खेला गेलेनांगोन, फुथु खेला गेलेनांगोन, गिला खेला काबादि फुटबल क्रिकेट बायदिफोरखौ माने गेलेनांगौ। मा होनो बेफोरो जाय मोदोमनि खा सावस्रिखौ माने गो ख्रों लाखियो नङा होमब्ला। दा बिनि गेजेरजोंनो जोङो मा हारिमुआवबो फरायसाफोरा बाहागो लानांगोन नङा होमब्ला बा लानायखौ जोङो नु बुदोंबो बा जोङो नुनो मोनदोंबो। दा मा बैसागो फोरबो फालिनायाव बा दानाय लुनाय सोलोंनायाव एबा हारिमुनि जों मा रोजाबनाय मोसानायाव बेफोराव जोङो बाहागो लाब्लासो मा फरायसालिनि फरायसा फरायसानि गोसोआ माने गोजों आरो जोंहा मा जायो गोख्रों जायो नङा होमबा? दा बेनि गेजेर जोंनो मा जोंहा माखासे हेफाजाब होलायनांगौ। समाजनि हेफाजाब होनांगौ नङा होमब्ला। समाजाव। दा फरायसाफोरा समाजाव थांनानै थाग्रा माने मा सासे अंग। बेनिखायनो मा गामि आरो समाजनि थाखायबो माने फरायसाफोरा मा खालामनांगो समनिफ्रायनो माखासे दायथ' थानाया गोनां आरोना फरायसाफ्रा। दा माखासे हेफाजाब होनांगौ मा माबा जागोन होन्ना बुङोब्ला गामिनि आबाद मावनाय सम जेरै सोरबाबा माने मा ओ हाल मुलि समाव माने एबा न'खरनि अमा दाउ फिसिनाय खामानियाव माने मा बिमा बिफाखौ एसेबाबो हेफाजाब होनाया फरायसानि माने ओ गावसोरनि फरायसाफोरा गावसोरनि मोनसे खामानि। माने मा ओ माखासे गामि एबा सोलोंसालि साफायनाय एबा बेराम आजारा जाबा माने सुबुंफोरनो हेफाजाब होनाय आरो दुखु गोनां सुबुंफोरखौ मा अननाया माने फरायसाया फरायसाफोरनि माने गोख्रों खामानि बा बेफोरो ओ फरायसा जिउखौ माने मा ओ मा खालामो समायना खालामो आरोना दा माखासे दोङो खोथा ओ गोदान जुगनि बा फरायसाफोरनि बा आथिखालनि गो दान बाथाफोरबो दङ बाथाफोर होनना बुङोब्ला मा? दा जोंहा मा ओ आथिखाल जुगाव बा गोदान जुगाव मा बिगियानारि जुगाव माने मा ओ फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंथाइनि लामायाव मा बायदिसिना ओ हेंथा बा मा ओ बाय ओ बाधाफोर हेंथा बाधाफोर माख खासे ओ दङ बा फैदों दा मा होनना बुंगोन जों बेखौ अ मबेइल मबेल मबेइेल बा मबेइल गेम बा मबेइला मा फरायसाफोरनि थाखाय ओ मबेइलफोरखौ ओ सालायनो रोंबा मोजां सालायनो रोङाबा गाज्रि दा बेनि गेजेरजोंनो मा माखासे बाधाफोरबो फैयो। दा मा दानि फरायसाफ्रा मा खालामो मिथिगो ना ओ मबाइल गेम भिडिअ ओ बायदिसिना ससियेल मिडियायाव गोबां सम गारनानै माने मा गावसोरनि बेसेन गोनां ओ फरायसा समखौ नस्थ' खालामना लायो। दा बे ओ बेसाद फोरफोरनिफ्राय गोजान थाबाय थाब्लासो माने गियाननि लामायाव गोजों थागोन आरो फरायसाफोरा। नङा होमब्ला दा फरा फरायसा समाव माने गाज्रि माने बवाबा गाज्रि संग'आ हाबला जिउ दावबायनायनि ओ जिउ दावबायनायाबो माने मा लासै लासै जोबलाङो बेनिफ्रायनो मा मोजां माने लोगोफोर सायख'नायाव बेयावबो गोनां आरोना नोंथां। दा आङो एसे बुंबावनो सान्दों मा ओ फरायसा समा जाबाय जिउनि बयनिख्रुइबो समायना नङा होमब्ला? आरो ओ गोसोआव जेबो ओ सान्थि सिन्था गैयै गोजोन सम। दा बे समखौ जेब्ला सासे सुबुङा नागारलाङो अब्ला बे बोसोर फोरखौ माने मा रावबो रां रुफाजों थि खालामनो ओ हाबफिननाय नंखाया दा बुंनो थाङोब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ फरायसा समनिफ्रायनो गोग ख्रों गियान लानानै मा इयुनाव बर' हारिनि थाखाय ओ गेदेर बिहोमा होलांदों। बा दोनलांदों दा सासे फरायसा हिसाबै जोंबो समखौ मान होनांगो। बा होनानै मोजां सोलोंथाइ लानानै माने गावसोरनि न'खर समाज आरो बर' हारिखौ गोख्रों आवगायलांहोनो थाखाय माने नाजानांगोन बा नाजानाया गोनां आरोना दा बिखिनिखौनो आङो ओ बुंबाय दा ओ नोंथाङाबो अननानै एसे फोरमायना होनो हागोन ना फरायसा समनि बागै?
औ औ नोंगौ थारैनो नोंथाङा जोबोद माने मिथियै बाथ्राखौ मिथिहोबाय बा मोजां मोजां बाथ्राफोर फोरमायलांबाय बिनि थाखाय नोंथांनिसिम सिगाङावनो साबायख'र जासि हरबाय। नोंगौ थारैनो फरायसा सम होनोब्ला जोङो जिउआवहाय बयनिख्रुइ साबसिन सम होननानै जों बुंना लानांगोन। जेराव जोङो गियान आरजिनायजों लोगोसे जोंनि मोजां आखलफोरखौ जों दानो हायो। नोंथाङानो बुंलांखाबाय। सोलोंथाइ जे फरायसा सम बेवहाय जों गोबां सोलों थाइफोरखौ जों सोलोंनानै लानो हायो। जेरै फरायसालिनि अनगायैबो जों बाहेरायाव हाय सोरबा दुखुथियाफोरखौहाय हेफाजाब होनाय। बा गेदेरफोरखौ मान होनाय।
बा जायखिजाया मोजां खामानिफोरखौ जों सोलोंनानै लानो हायो बे समावहाय। बेनिखायनो माने बेखौहाय बयनिख्रुइ सत साबसिन सम सोलोंनानै लानायनि होननानै जों बुंनांगोन। जाय समखौ जोङो माने गारलांबाथाय जों बेखौहाय गाबब्लाबो मोनफिननाय नङा बा थाखा फैसा बा जिखुनु जाय जों बायनानै जों मोन फिननो हाया।
औ औ।
ओरैनो जोङो फरायनाय सम बा फरायसा समाव आखल दानाया जोंनि थाखाय गोनांथार। नङाब्ला माने जों जे सोलोंदों बेखौ रोंगोन नाथाय जोंनि जुदि आखल आखुवा मोजां जायाब्ला बै सोलोंनायनि जे मानदान्दा बेबो जोंनियावहाय थाहैनाय नङा। बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे जों फरायसा समावनो जों माखासे आखलफोरखौ जों दानानै लानांगोन बेबायदिनो जों गेदेरफोरजों माबायदि रायज्लायनांगोन? माबायदि आखल आखु दिन्थिनांगोन बेफोर आरो लोगोसे माने जोङो बिमा बिफा बिफाखौहाय हेफाजाब होनांगोन नोंथाङानो बुंलांदों।
औ।
बेफोरबो जोंनि मोनसे मोनसे फरायसाफोरनि मावनां हाबा मानो होनोब्ला? जोङो माने सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों बेफोरबायदिखौ मावनो बा मावनानै होनो हाफायाबा माने जों सोलोंथाइ लानायनि जेबो जोंनि मुल्यआनो थानाय नङा‌। बेबायदिनो नोंथाङा बुंलांदों। जेनेबा सोलोंथाइ बा फरायसा समाव जोंनि देहाफोरखौहाय गोख्रों खालामनानै लानांगौ होननानै नोंथमोना बुंलांदों। जेनेबा गेलेनाय आरिनाय माने जोङो फरायनानैल' जोङो जुदि थांबाय थायोबा। जुदि जोंनि देहाया थिग जाहैयाबा। अब्ला माने जोंनियावहाय माखासे देहायारि जेंनाफोरा नुजाथि हैैगोन। अब्ला जों माने जों देहानि थाखायनो भुगिनो गोनां जाहैगोन। बेनिखायनो जों देहाखौबो गोख्रों लाखिनांगोन। जेराव जोङो बे देहाखौहाय गोख्रों लाखिनो गेल दोरोङारि गेलेनाय आरिनाय जे बल क्रिकेट माने बायदिसिना गेलेनाय आरिनाय बेफोर जों जों जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो ह हागोन बा जोंनि मेलेमनि गोख्रों खारथाय बेफोरखौ थि यै जों लाखिलांनो हागोन नङाब्लाथ' जों मानि गावखौनो माबा मोनसे बेरामि जानाय बायदि जों मोननानै लागोन आरोखि होमबा जोंनि गोसोनि लोरबांथिया बारायगोन।
बिनिखायनो जोंनि जोंनि देहानि सायाव माने गोख्रों गोग्गो देहा लाखिनायाबो जोंनि बे फरायसा समनि मोनसे गोनां खामानि होननानै आं सानो आरोखि नोंथाङाबो बुंलांखाबाय उम।
नंगौ थारैनो।
ओरैनोथ' फरायसा सम जोंहाथ' बारग'लांबाय दा गोसोखाङोब्ला माने दासो माने बबेबा मोनसे आद्रा थालांनाय बायदि मोनहरो आरोखि बबेबा मोनसेखौ मावबोनो हायाखैबा
औ औ नंगौ सैथो नोंथाङा बुंदों। औ बुंनानै फोजोबनोबो हाया औ औ बुंनानैबो फोजोबनो हाया नंगौ दा दे बिदिब्ला नोंथा जोहा स समाबो जाबाय न गोजोननाय मोनबाय जोबोर जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
औ दे नोंथां होमबा दे।
दे।